अ हेल' खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों नोंथां
मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय थाहरबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय ओ
नोंथाङा नोंथांखौ आंङो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो दोरोङारि ओ जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे
औ औ औ हागोन दे नोंथां
जानाय लोंनाय बुङोब्ला थ' ओ गुबैयै जोङो ओ ओंख्रिखौबो ओंख्रिखौ हमनालाजायो जेरैहाय ओंख्रै बुङो। थाङोब्ला ओ अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोर जेरै ङारि ओंख्रियाव गोग्लैयो नङासै होनबा नोंथां? बिनि बिनिनो आङो अनला ओंख्रि अनदला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जाजायो जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव एसे सुंदै फोरमायनो सानदों अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जोंङो गिबियाव अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो गोनांथि जाना फैयो लोगोसेनो जोङो अनला ओंख्रिखौ खारै होनानै संनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोंनो अनलाफोर संनो थाखाय जों माइरं नि गोनां जाना फैयो नालाय जों माइरंखौ दसे सम सोमना दोनो सोमना दोननायनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनाय जायो बोखांनानै खांनायनि उनावहाय जों बेखौ वाल एबा दिंखियाव देनाय जायो बेखौ दे खांनायनि उनावहाय जोङो ओ जेब्ला सारायाव दै होयो बेवहाय जोङो दैयाव दै होनायाव लोगोसे खारैबो होफाखानाय जायो बेवहाय जोङो ओ दैखौ ग्लब ग्लब गोदौजासे‌ फुयो फुदुंनाय जायो एबा संनाय जायो बे दैया जेब्ला ओ ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो ओ जा माइरं गुन्दै एबा ओ देना लाद दोंमो अनला संनो थाखाय बे गुन्दैखौ बे ग्लब ग्लब गोदौनायावहाय फ्रि फ्रि गारना होनाय जायो लोगोसे जोंनो खादौ एबा सागंजों बेखौ एरनाय जायो बेनिफ्राय जों बेवहाय बे अनला ओंख्रियाव जा ना एबा बेदर होगोन बेखौ जोङो ओ बे अ अनलाखौ ओ एबा अन गुनदैखौ होखांनायनि समाव ओ होखांनायनि उनावहाय ओ ना एबा बेदरखौ एवफ्रामना लानाय फौ होनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ ओ मोदोमफ्रु गोथाव खालामनो थाखाय जों बेवहाय बानलु मस्ला जाब्रां हाइजें देनाय आरो दुन्दिया बोथोर समावहाय दुन्दिया आरो ओ गंगार दुनदियाखौबो जों बेयाव बाय होनाय जायो नङासै होनबा नों थां बिदिहाय जोङो अनला ओंख्रैखौ मोदोमफ्रु गोथाव खालामनाय जायो जों अनला ओंख्रिखौ नाजोंबो जाज जायो अमा बेदरजोंबो जाजायो ओ लकेल दाउजोंबो जाजायो ओ आरो लोगोसेनो ओ खायसेखाय खायसे मानि जोंनि ओनसोलावहाय ओ अनलाजों साम' जानायखौबो जों नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय अनला अनलाखौ माबोरै जायो नोंथाङा एसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ जोङो जोंनि साइदथिंबो नोंथां ओ बिदिनो ओ फार्स्टआव जोंनिया ओ माइरंखौ ओ सोमना दोनग्रोनाय जायो माने हरसेनि थाखाय। ओ हरसे एबा दसे समनि थाखाय औ। बिनि उनाव जोङो माइ माइरङा जेब्ला रुइगोन ओ अब्लाना जोङो माइरंखौ ओ खांनानै दै सरदा खिरखा एबा ओ सान्द्रिफोराव दाबोरफोराव दोनग्रोनाय जायो आरो दसे समनि थाखाय नैजिसे मिनिटनि थाखाय खोबनानै ओ जाहाथे बेयाव थानाय दैफोरा रानलाङो ओ बिनि उनाव अनलाखौ जोङो ग्रेन्डार एबा मिक्सार मेसिन‌आव फोराव जोङो अन गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो बेखौ अन गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो ओ जाय मुवााजों लगायनानै संगोन जेनेबा ओ‌ बर'नि ओ बयनिख्रुइबो साबसिन ओंख्रि ओ अनलाजों दाउ आरो औवा मेवाइ लगायनाय बेखौ सोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो औवा मेवाइखौ दान्नानै लानाय जाबाय। ओ बिनि उनाव ओ औवा मेव औवा‌ मे औवायाव ओ जेसेबां सुमु दोङो आरो बिगुर थायो बेफोरखौ जोङो गारनानै औ औवा मेवाइखौ फिस फिस माने हानानै ओ खिरखाफोराव दोननानै लायो आरो बिनि उनाव आम बेदरखौबो जोङो सुनानै ओ बेरा फारसेथिंजाय एवना दोनखाबाय जोङो ओ आरामसे नांगौ खिनि जानाय मस्लाफोरखौ जोङो बेयाव बाहायनाय जाबाय बेनि उनाव फारसेथिंजाय ओ सारायखौ जाननानै जोङो ओ बेवहाय दै नावमान सारायखौ एसे दुंहोनानै दै नावमान होनानै ओ जोङो अनलाखौ बेयाव नावान नावमान सारनानै ओ एरना होनाय जायो जाहाथे अनलाया सिङाव सिथाबै बायदि ओ जाहाथे अनलाया गथा खाया बेदर बेदर मोनजाया जों अनला नि जा अन गुन्दैखौ बेनि थाख फाय एसे एसे एरनानै सारै सारै होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो ओ औवा मेवाइखौ औवा मेवाखौ हानानै लानायखौ जोंनि एवनानै लाग्रोनांगोन आरो दा बेखौबो बिनि उनाव अनलायाव होनानै ओह दाउ बेदरखौबो होखाबाय जोङो बेनि उनाव ओ नांगौ जानाय मस्ला जाय मस्लाफोरा अनला ओंख्रिखौ ओह थावनाय लाबोयो जाय खद लाबोयो बेफोर ओह मस्लाफोरखौ जोङो बेयाव होनांगोन आरो बेनि उनाव ओ बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै ओ गोदौहोनानै जोङो ओ जानो हानाय जानानै फैयो आरो अनलाखौ ओ दा नोंथांनियाव आङो फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन? ओह अनलानि अनगायैबो बर'फोरनियाव ओ गोबां ओ बिदि मैगंफोर दोंबावो जाय मैगंफोर जेरै खारदै खारै सबायाइजों साम' बेफोरबायदि गोबां गोथाव ओह मैगं जोङो बर'नि हारियाव जानायखौ नुनो मोनो नङा नङासै नोंथां
नोंगौ नोंथां
अह अब्ला नोंथाङा ओह साबाइजों साम'नि संनायखौ माबोरै सङो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओह साम'जों सबाय गियावनो ओ साम' आरो सबायाइनि गोरांथि जाना फैयो नोंथां बेनिफ्राय जोङो साम ओ सा सबाइखौ जोङो दकान एबा बाजाराव लाब जायो बिदिनोहाय सामखौबो जों ओह हाखराव खननाय जायो एबा ओह दैमाफोराव फुरबो खनना लाबो लोगोसेनो खायसे खायसे ओनसोलावहाय जेराव दैमा हाखर गैया बे ओनसोलनि सुबुंफोरा ओह हाथाय एबा बाजारनिफ्राय सामु गोलाव बेखौ मोननाय जायो एबा बेजोंनो बांसिन सामु बिदिनो जोंनो ओह सामुआ